औ नोंथां हेलौ हेलौ औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ जों बिदिब्ला दिनै नोंथांजों मोनसे आयदानि
हेलौ नों माथोखौ मोजां
औ खोनादों नोंथां
अ दे होनदो दे होनबा
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा दा रायज्लाय जागोन ना नोंथांजों
औ जागोन नोंथा जागोन
औ औ बिदिब्ला जोंङो आयदा महरै आं लानानै फैदोंमोन जिहेथु जोंङो न'खर जौगानायाव आइजो माहारिनि बिफाव बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो होनना सानबाय जिहेथु आंङो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद' सिनायथि होग्रोनोसै जिहेथु जोंङो आइजो माहारि होनना बुंङोब्ला जों मिथिखायो जिहेथु जोंङो आइजो माहारियानो न'खरखौ नोबो हायो आरो न'खरखौ मोजांङै दालांनोबो हायो होननानै जों फोरमायनाय जिहेथु जोंङो आइजो माहारि होनना जों बुंङोब्ला मिथिखायो जेराव आइजो माहारि या गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला समनिफ्राय आइजो माहारि दंङो बे बुहुमाव जिहेथु जोंङो मोननै जोंङो हौवा आरो हिनजावसाथाखायो जिहेथु जेराव आइजो माहारिया दिनै गोबां बिथिङावनो जोंखौ मदद होबोदों जेराव न'खर जौगानायाव जों बुंनो हायो गोदो गोदायनिफ्राय जों मेगनजों नुबो खोनादों जिहेथु गोदो गोदायनि समाव जेराव जोंङो गिबियावनो जहेतु मानसिया साननो हनो रोंगौ जेराव जोंङो गोबां खायसे लाजिनायफोरा फैदोंमोन जेब्ला जोंङो नंगौ गोदोनि समाव जों मानसि माहारिया जेब्ला जों दनदर सिङांव थानानै बा बिफां लाइफां सिङांव जों जना थानानै बिलाइ आरि बा जिब जुनारनि बिगुरफोरखौनो गाननानै थायोमोन नाथाय जोंङो बेफोरखौ लाजिनो हमदोंमोन लासै लासैनो जिहेथु जोंङो गोबां जायगाफ्रावनो सोलायनाय फैदोंमोन जेराव जोंङो बायदिसिना दिनै आइजो माहारिया दिनै जि दानानै होनो रोंदों। बायदिसिना दिनै इन्दि एम्फौफोरनिफ्राय जों फिथोब दिहुननानै खुनानै दिनै गामसा आरि दानानै होदों दिनै लोगोसे दख'ना आरि दानानै गाननाय जोमनाय बिथिङाव मोजाङैनो आखा फाखा जेराव लोगोसेनो दिनै आरो गोदोनि समावबो ओ दिनै समावथ' बांसिनानो सोलायबाय नाथाय गोदोनि समाव जेराव बायदिसिना मैहुर आरिफोरखौ खालामनो थाङो होनना बुङोब्ला हौवा माहारिया खालामनो थाङोमोन जानाय लोंनायनि थाखाय ओ लानानै फैयोमोन जेराव आइजो माहारिफोरा मोजाङैनो संनानै खावनानै जाहोनाय जायोमोन। दा न'खरफोरखौबो मोजाङै बेङोमोन आइजो माहारिफोरा बिदिनो ओ आइजो माहारिया गोदोनि समावथ' बांसिनानो न'आव थानानैनो ओ गावनि जिउखौ फोजोबलांनाय बायदियानो जाहोयोमोन न'आव थानानै जि दानाय न'आव थानानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाय न'खरनि गासैबो गांनाय उखैनायफोरखौ ओ संना होननानै सुफुंनाय जेराव ओ मोजाङैनो सामलायोमोन न'फोरखौ गोदोनि समाव नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां सोलायबाय जिहेथु जोंङो रांखान्थि बिथिङाव आइजो माहारिया गोदोनि समाव जेब्ला जोङो नुनो मोनखायो जिहेतु जों साहा दखान होनानै फिथा सावनानै बा बायदिसिना सेरेब आरि सावनानै न'खरखौ जौगाहोनायाव गोबां मदद खालामबोदों। जिहेथु ओ आइजो माहारियाबो गोबां जोंखौ मदद होबोदों हौवा माहारिखौ जेराव हौवा माहारिया खायसे खायसेबा लोंनानै गोलैना थायो, खायसेबा नांलाय खमलाय बुदलाय बुसि जेराव जोङो न'खर सामलायनो थाखाय जोंहा ओरैबायदि मोनसे सम फैदोंमोन जेराव जों गोदोनि बायदिहाय जोङो ओ जोंहा हाफोरा गुवार गुवार गैलिया गोदोनि समाव दाइनजि बिगा, गुजि बिगा ओ जौसे बिगा बिदि हा थायोमोन। लोगोसेनो जोंहा गुवार गुवार जायगा दंमोन जायफोराव जोङो मेगं आरिखौ खानानै जों जानानै थांना थानो हादोंमोन। जोङो रांखावरिनि जेबो गोनांथि गैयामोन नाथाय ओरैबायदि सम फैयो जेराव जों रावखा रां खां खावरि नङाब्ला जोङो सोलिनोनो गोब्राब जोङो ओ जिउआव नांगौ जानाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो रांजोंसो जों बायनो हायो बेनिखायनो ओरैबायदि सम फैदोंमोन जेराव ओ हौवा माहारियाथ' लोंनानै गोलैना थायो। बिदिनो रंजा बाजा खालामनानै नाथाय न'खराव मा दं मा गैया संख्रि बानलु जानो थाखाय दालि मा माइरंफोरा दाल' थाबा जाया बेनिखायनो गोबां बिथिङावनो आइजो माहारिया गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादोंमोन सानसे समाव लोगोसेनो आइजो माहारिखौ ओ न'खरनि फ्राय गुबुन जायगायाव ओंखारलांनो होआमोन आइजो माहारिया न'खराव थानानैनो ओ जेबो रां आरजिनोबो सुबिदा गैया बेनिखायनो गोबां खस्थ' जादोंमोन जेराव आइजो माहारिया ओंखारलांनो गोनां जादोंमोन। न'खरनि बायजोआव फिथा आरि फानदों दाउ आरि न'खराव फिसिनानै अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै ओ न'खरखौ सुंथा होदोंमोन गेजेर गेजेर फैसा लानानै जेराव जों बायदिसिना खनसय आरि खुलिनानै सेल्फ हेल्प खुलिनानै बेफोरनि गेजेरजोंसो दिनै न'खरखौ जौगाहोबोदों आइजो माहारिया जिहेतु दिनैनि समावथ' गोबां बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला नुयो ओ दिनै आइजो माहारिया दिनैनि समाव सोलोंथाइ बिथिङावबो दिनै दावगानो हमबाय। गोदोनि समाव आइजो माहारिखौ गाद'बनानै दोननाय बायदि जायोमोन जेराव सोलोंथाइ बिथिंखौबो ओ थांनो होआमोन आइजो माहारिफोरखौ। नाथाय दिनैनि समाव आइजो माहारिया सोलोंथाइबो लानो हायो। लोगोसेनो हौवाफोरजों समान समानै दावगाफानो हायो दिनैनि समाव गोबां दिनै सरखाराबो आइजो माहारिखौ नोजोर होदों दिनै। ओ बायदिसिना माइना आसनि होदों दिनै फरायनायनि थाखै गोबां बिथिङावनो दिनै आइजो माहारिफोरनो रांखावरि अनसुंथाइ होदों आइजो माहारिनि मुङावनो दिनै न' आरिफोरखौ दिनै सरखारा लुनानै होदों दा बेफोरबायदि दिनै आइजो माहारिखौ दिनै जुदि मोनसे जुदि हादोरखौ जौगाहोनोब्ला जुदि मोनसे न'खरखौ जौगाहोनोब्ला जों जुदि मोनसे मोजां आबहावा जों जुदि दानोब्ला न'खराव अब्ला जोङो आइजो माहारि आरो हौवा माहारि ओ मोजाङै जोङो ओ ज' ज'यै आवगायलाङोब्लासो जोङो जोंनि बे हादोरखौ जोंनि न'खरखौ जों गोजोन संसार जों ओ जाहोनो हागोन बिनिखायनो जोङो दिनैनि समाव गोबां सोलायबोनायखौ नुदों जेराव जों सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै ओ आइजो माहारिया ओरैबायदि जौगाबाय जेराव जों हौवा मानसिखौ हौवा मानसिफोरनिख्रुइ आइजो माहारियासो बांद्राय जानो हमबाय दा नायनो थाङोब्ला मोजाङानो लोगोसेनो ओ दिनैनि समाव गोबां बिथिङावनो दिनै साख्रिया बाख्रिनि बिथिङाव बुङोब्ला दिनै आइजो माहारियाबो दिनै रैखाथि हानजाफोरानो जा बा बायदिसिना अफिसार बि थिङानो जा दिनै द्रौपदि मुर्मु मोन बायदिया दिनैहाय प्रेसिडेन्ट लानानै दङ दा बेफोरबायदिनो गोबां जोङो ओ आइजो माहारिया जौगानायखौ नुदों गोबां आइजो माहारिफोर दङ जेराव ओ बायदिसिना गेदेर गेदेर मासिखौ दिनै लानो हादों हौवा माहारिफोरजों समान समानै दिनै दा आइजो माहारिफोरा बेफोरबायदि जौगाबाय जेराव जोङो संनाय खावनायनि बिथिङाव बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जेरैबायदि आखा फाखा दिनैनि समाव बायदिसिना दखान आरि होनानै दिनै जौगानो हमदों दिनै बायदिसिना बिथिङाव दिनै ओ फोरोंगिरिनि बिथिङानो जा बा बायदिसि ना खामानि मावनाय बिथिङानो जा बेफोराव दिनै आइजो माहारिया दावगानो हमबाय गोदोनि बायदि न'खर सिङावनो थानानै ओंखाम संनानै खावनानै गोग्लैसोनानै गैलिया दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु दिनैनि समाव आइजो माहारिया माबायदिहाय सोलायबोखो आरो माबाय दिहाय दिनै ओ जौगानाय बिथिङाव फैखो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ हागोन नोंथां ओ आइजो माहारि होननानै बुङोब्लाथ नोंथाङा गोबां बाथ्रा होनलांबाय थारैनो नंगौ आरोना सिगांनि समायाव माने मा गोदोनि सम समावहाय मा आइजो माहारिखौहाय बिदिनो फरायनाय लिरनायाव होहोआमोन आरोना बांसिन माखौनो मा हाबा जानानै थांजोबो होननानैहाय आरो गोदोनि समाव बेफोरबादिनोमोन बिदि हौवाफोरखौल फरायहोनाय बेफोरायदि जायोमोन नाथाय आइजो माहारिफोरखौ खम खालामनाय जायोमोन आरोना आरो दानि बेलायाव नायोब्ला फिफ्टि फिफ्टि समान समान जाजोब्बाय आरोना बिदि बेफोरबायदि गैलिया लासैनो गोमालांनो हमबाय आरो दानि समनायोब्लाथ हौवाफोराल बेफोरबायदि गला बायदिसिना खुलिनानै बेफार खालामगि खालामग्रा बिजनेस मावग्रा बेफोरबायदि गैलिया गासैबो समान जाजोब्बाय जेरै हिनजावफ्राबो हौवाफोरनि जायगायाव फैनानै खामानि मावफैनो हायो नोंथाङाथ होनबाय जेरै दायो फोरोंगिरिफ्रावबो आइजो माहारिफ्राखौ नुयो नोंथाङा बेफोरबायदि बागैबो होनलांदों थिग बेफोरबायदि थारैनो नंगौ फालांगि होननाया आरो बुंनो थाङोब्लाथ जे बेफार फालांगि जेरै गामि ओनसोलाव गोबां माने ओ बेफोरबायदिनो ओ जि दख'ना बायदिसिना दानायखौ जों नुनो मोनो गामसाफोर दानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ दानानैहाय ओ बर' माहारिफोरा माने मा आइजो माहारिफ्रा बेखौहाय ओ बायस बायसयैहाय एबा माबोरै दानांगौ बेफोरखौबो एसे खोन्थानानैहाय दाग्राफोरनो खोन्थानानैहाय माने नांगौथिफोर खौहाय मा जायफ्रा बिदों माने बिसिनि बिनाय बायदि होनांगौ जायो नालाय बेफोरबायदि बिनायजों लोगोसे दाना खौनो खोनथानानैहाय दानानै बिसोर बायसना लाबोनानैहाय बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै आरोना आरो बेनो बेजों लोगोसे जों फ्रा खुलियोब्ला बेफोरबायदिनो हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्राखौबो होना मानो जेखि गानग्रा जोमग्रा सिफ्रानो गैया माने बेफोरखौहाय मा आइजो माफ्राबो फाननायखौ नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला ब्ला आइजो माहारिफ्रा बेफोरबायदि मैगं थाइगं फाननाय बेफोरबायदि खालामनो हासै आरोना सिगांनि समावथ' बेफोरबायदि माबा खममोन आरोना आरो हौवाफोरखौल' फाननाय नुयोमोन आरो दानि समाव बेफोरबायदि मैगं थाइगं फाननायखौ नुनो मोनसै गामि ओनसोलाव मैगंफोरखौ खुथुमनानैहाय नोगोर सोहोराव फैनानैहाय बेफोरनो अट' भाराफोर लानानै एबा गारिफोर भारा लानानैहाय फैनानैहाय बेफोरबायदि फाननायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे गोबां रां आरजिनानै गावनि न'ख नखरनि नांगौथि फोरखौहाय सुफुंना लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसे जाय नि न'खराव हौवा मानसि गैया बे हौवा मानसि गैयिनि नखरावहाय माने हिनजावफ्राबो मावनानै जानांगौ जासै आरोना थिग बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसे गुबुन बेलायाव जों नायबावोब्ला ओ नायगिरना मोनबावोदि जुदि फरायनाय फरायनाय लिरनायावनो होनना बुङो बुंनांगौ जाहोयो आरोना जेरै गोदोनि समाव जुदि जुदि हौवाफ्राल' फरायनो मोनोमोनब्ला हिन्जाफोरा मानि थाखाय फरायनो मोनामोन बेफोरखौ नायनानै जुदि उनावहाय लासै लासै सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै थिग बेफोरबायदिनो सोलायलांनायजों लोगोसे हिनजाव मानसि हिनजाव माहारिफ्राबो बेफोरबायदि फरायनाय लिरनायजों लोगोसे बेफोरबायदि प्रफेसार मास्टार बेजों लोगोसे मा होनांगौ बेखौहाय डाखथार आरो बेजों लोगोसे नार्सफोर जानो हाबाय इन्जिनियार जानो हाबाय गोबां रोखोमनि बायदि बायदि एग्रिकालसाराव थाग्राफोर बेफोरबायदि मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना गोबां रोखोमनि आरो बेजों लोगोसे जोङो हौवाफोरखौल' सिगांनि समाव बेफोरबायदि नुयोमोन नाथाय दानि समावहाय गासिबो समान समान जाजोब्बाय आरो ना मानो होनोब्लाथ' बेवहाय डक्टरफोर जायोब्ला मानो होनोबा हिनजाव मानसिखौ आरबलनायनायनि थाखाय एसे उसुबिदा जायो नाथाय हिनजावफ्रा थायोब्ला माने कम्फर्टेबोल जायो बेफोरबायदिनि बागै आरोना बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि गासैबो फिफ्टि फिफ्टि जाजोबनाय खामानि आइजोेफ्राबो जौगालांनो हमबाय आरो ना आरो नांगौथिफ्राबो बांलांनो हमबाय बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि बेफोरबायदि फरायनायजों लोगोसे गावनि नखरखौ सोलिलांनो हासै आइजो माहारिफ्राबो सिगांनि समाव समावथ' बुंनो थाङोब्ला आइजो माहारिफोरखौ बेफोरबायदि जौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना जौ संनानै बेफोरबायदि फाननायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिफोरबादिया खा लासैनो खमायलांनो हमबाय जाखिनि बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे फरायनाय लिरनायजों लोगोसे गावनि नांगौखौ सुफुंना लानो थाखाय बेफोरबायदि खामानि दामानि नागिरनानै मावनो हासै नङा होमब्ला नोंथां जेरै हौवाफ्राबो समाव मावदोंमोन नाथाय दानि समावबो हिनजावफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनसै थिग बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनलांबाय आरोना आरो बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि आइजो माहारिफोरखौहाय बेफोरबायदि दावबायथिंनायावबो होननो हाबावोदि सिगांनि समावथ' हौवाफोरखौल' बांसिन दावबायनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालावबो आइजो माहारिफोरबो दावबायनो हासै आरोना मानो होनोब्ला गावनि फरायनायजों लोगोसे गियान मेलेम मोननायजों लोगोसे बिसोरबो मा हान्थिनायखौ नुनो मोनसै आरो सिगांनि समनाय बुंनो थाङोब्ला बिसोरो मा फरायनो लिरनो मोनैयावहाय माने मा बांद्राय ओंखारा नाथाय आथिखालाव बे नु थांलिया गोबां माने बेफोरबायदि दावबायनायजों लोगोसे गावनि लाइफखौ माने एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायखौ जायगा नायहैनायखौ गुबुन हादोरनि एबा गुबुन कालसारनि जायगाफोरखौ थांनानै मा सोलोंनानै लाबोनानै एबा नायनानै जोङो मिथिनो हासै आरोना थिग बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनसै ओ होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ नोंथां ओ नोंथांखौ आं फंसे बाथ्राफोर फोरमायबावनो सानदोंमोन जिहेथु जोङो गोदोनि समाव जों मिथिखायो जिहेथु आइजो माहारिया जेरैबायदिहाय गोबां खस्थ' खालामनानै ओ गोदोनि समाव न' सिङावनो थायोमोन नाथाय दिनै नंगौ दिनैनि समाव जोङो गोबां दिनै सोलायबोनखौ नुबाय जिहेथु जोंहा दिनै जोबोद मोजां जादों मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव बायदिसिना माइ आरि गायनानैबो फैसा आरि अनसुंथाइ बायदिसिना बेफोरबायदिनो सोलिबोनो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव गोबां जौगाबाय जिहेथु दिनै गोबां सोलायबोबाय जों बायदिसिना दिनै जों ससियेल मिडिया फोरनि खोथा फोरमायनो हायो दिनै जोङो ससियेल मिडिया बिथिंफोराव जों गोबां दावखानायखौ दावगोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेराव जोङो भिदिअ आरि बानायनानै इउटुबफोराव बायदिसिना दिनै बायदिसिना जों फेसबुक इनस्टाग्राम बायदि फोराव दिनै बायदिसिना दिनै रिल्स आरि बानायनानै दिनै इउटुब भिडिअ बानायनानै बा सर्ट भिडिअ बानायनानै दिनै मुभि बानायनानै दिनै ओ दिनै बायदिसिना सावथुनारि दिन्थिनानै गोबां दावगानो हमबाय जिहेथु दा गोबां सावरायबाय नोंथांजों जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै जिहेथु जोंहा समाबो गैलिया दा बेखिनियावनो दोनथ'